खोना-खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ औ। ओ नोंथाङा दायों नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
फ्रि दं नोंथां।
औ औ ओ नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ। जोंनाथ' टफिका होनोबा ओ जोंहा ओ बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ माबायदियै दाउ अमा फिसिनानै गावनि जिउखौ ओ खांबोदों बेनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना थांजों।
औ हागोन नोंथां।
एसे फोरमायनानै होदो होमबा नोंथाङा।
होनबा बिदिब्ला आङो बिब्दिब्ला आङो फोरमायनानै होनोसै नोंथां फंनैसोबाबो आरोना। गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' बिमाफोरा माने दाउ अमा लानानै माने जिउ खुंबोगासिनो दं आरो ना। माने बर' बिमाफ्राथ' गामियाव थानानै मोजां मोनो नालाय जोङो बर' सुबुंफोरा बांसिन मानियानो गामियाव थायो नालाय फ्रायानो। ओमफ्राय दाउ, अमा, बोरमा, हांसो मोसौ बे फोरबायदिखौ लानानै माने जिउ खुंबोनानै दं आरो माखासे।
औ औ।
जेरैबायदि मोसौ मोसौ गाइ जोङो लायो बिनिफ्राय जोङो मोसौखौ जोङो जोलै फेहेरनो हायो आरो माने बिनिफ्राय। जेरैबायदि ओमफाय बिनि फाय जोङो गाइखेरबो मोननो हायो। जोङो बिनि गायखेर खौ जोङो माने फाननोबो हायो आरो माने गोनांथि जायोबा। माने बेफोरखौ मा होनो फालांगि हिसाबै जों गाइखेरखौबो फाननो हायो। बेफोरबायदिनो आरो मोसौ गोबां मोसौ फिसा फिसाफोरबो जायो बेफोरखौबो जोङो फाननो हायो। आरो बोरमाफोर बोरमाफोरखौबो जोङो गोबाङैनो लानाय जायो माने जोंथ' गामिनि ओनसोलाव थाग्रा मानसि जोंनियाव गोबां गुवार गुवार माने फोथारफोर थायो। थारमाने खानो थाखायबो सुबिदा गोबां दङ'। बिनिखायनो बोरमा बोरमा फोरखौ जों गोबां लानाय जायो। बिदिनो फेहेरनाय जायो बेखौबो जों फालांगि हिसाबै जोङो फाननानै बाहायनाय जायो। बेफोरबायदिनो आरो। आरो अमा अमा होनोब्ला अमाखौथ' जोङो लाबाय ओमफ्राय जोंखौ जोलैबो फेहेरनो हायो आरो माने। अमानो अमा फिनो थाखाय जोंनो नांगौ गिबियावनो जोंनो गुन्दै नांगौ आरो ज जों जे माइखौ सौनानै माइरं खालामनानै बिनिफ्राय जोङो एक्सट्रा गुन्दै मोनोना बेखौ जोङो अमानो होयो आरो। औ। आमफाय जोङो गुन्दै गोजाथ' अमाया जानो हानाय नङा ना बांद्राय मानि इसिबां जानानैखौ जों थाब थाब फेदेरनो हानाय नङा ना बिनि थाखाय जोनो माखासे एसे खस्थ' खालामनांगौ दङ माने थास'फोर मााखास से बाहायजायो जों माने जाजायो एसे एनै एम्फौ सुनाय गेसाव गेफोन मैगंफोरखौ जोङो जमा खालामनानै अमानो रुनाय जायो आरो जेरैबायदि जोंनि बर' सुबुंफोरा जौ बानायो बिनि अफ्रि अफ्रिखौथ' बिथाङा मिथि नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बेखौबो जोङो अमानो होनाय जायो गुन्दैजों लगायनानै
औ औ
बिदिनो आरो गोबां अमा लानानै बेफोरबायदिनो फेदेरनानै माने मा होनो बे फार थारमाने फालांगियावबो बेफार फालांगि माने बिदि माबा खालामनाय जायो आरो माने आरो दाथ' गोबां दानि जुगावथ' गोबां गोदान गोदान दानाफोर होननाय खोना नोंथाङा बेफोरबायदि ओंखारबाय बेफोरबायदिफोरखौ होनानै माने ओ अमाफोर माखासे जुनादफोरखौ माने थाब थाब फेदेरनानै थाब थाब माने फालां हिसाबै बाहायनानै सेर खालामनो हायो आरो‌ ना बेफोरबायदिनो आरो बर' बिमाफोरा एम्फौ लानाय आदब दङ एम फौखौ लायो बिसोरो इन्दि बिलाइजों नङाबा खारौ खान्दाय बिलाइजों गोबां खस्थ' खालाम नानै फाननानै बेबायदि एम्फौ लानानै माने बिसोरो गोबां नागिरन ओमफ्राय बिनि फिथोबफोरखौ जोङो एम्फौनिफ्राय थोबनानै फिथोबफोरखौ जोङो मोननानै एम्फौबो फाननाय जायो जोङो फौखौबो फानिदों आरो बेजोंबोा गोबां जोंना मा होनो बर' बिमाफोरा माने मुलाम्फा जायो आरोना बेजोंनो जो रायजो खुंलाङो आरो बांसिन बेफोरबायदिनो आरो गोबां दङ आं बेखौ आङो बुंजोबा जासे नोंथांखौबो आङो फंनैसो बिनि बागैनो आङो फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ औ हागोन जोंहा बर'फोरनि बिनियावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां बोसोर बोसोरनिफ्रायनो जोंहा दाउ अमा फि दाउ अमा बोरमा फिसिनानै ज मोनायाव दंखायो जोंना गोदो गोदायनि समाव जोंहा दाउ अमाफोरखौ जोंहा ओ आलासि फैबोला जानो एबा माबा मोनसे रांखावरिफोरावहाय सहाय मोननो थाखाय जोंहा दाउफोर खौ जायोमोन जेरै होननानै बुङोब्ला जोंङो आलासि फैनायफ्राव जोङो ओ बेदर फिसाफोर बायनो हायैखाय हायै समावहाय जोंना दाउ अमाफोरखौ ओ बुथारनानै जाफैगोन आरो लोगोसेयैनो ओ गथ' गथायनि नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय लेखा फरा बायनाय बायदि बायदि न'खरनि नांगौ जानाय मैगं थाइगं संख्रि बानलु बायदि बायदिबो जोंहा ओ बेफोर खौ फाननानै जोङो बेफोरखौ बायनो हायोमोन आरो। आरो गोदो गोदायनि औ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओ अमाफोरखौथ' बर'फ्रा लाखायोमोन ज। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जों ओ ओंखाम खालाय जानो थाखायल' जोंना बेफोरबायदिखौ गोदोनि समावहाय जोंहा लायोमोन। जेरै ओंखाम खालाय न'खरनि ओ गथ' ओ फिसा एबा गथ' उन्दैफ्रा ओंखाम खालाय ओ जानो हाया एबा गारोब्ला बेफोरबायदिखौ जोंहा अमानो होनानै अमाखौ ओ जायगायाबो साफा जाबाय आरो गार नोंनि बायदि अमायाबो देरबाय। बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनाव अमाखौ लानाय जायोमोन आरो ओ मोसौ बोरमा। जोंहाबो ओ लायोमोन मोसौ बोरमाफोरखौ। आरो ओ मैसोफोरबो थायोमोन गोदोनि दिनावहाय ओ आरो ओ गोदोनि समावहाय गोबां मोसौ मैसो थायोमोन। बर' नख'रफोरावहाय। उम गोबां रोखोमनि मोसौ ओ जेरै फन्सासथा एक्स'था बायदि सिनाहालागै मोसौफ्रा ओ थायोमोन।
औ।
जायखौ ओ जायनि न'खराव ओ मोसौ ओ बांसिन एबा बुरजा थायो बेखौ जोङो गोदोनि समावहाय गोबां दोनि दोनि सुब सुबुं एबा दोनि न'खर होननानै जोंहा सिनाय जायोमोन। आरो ओ लोगोसेयैनो बेफोरबायदि न'खर नख'रावहाय बेफोरबायदि ओ मोसौफोरखौ नायग्रा जेरै ओ दाहोना रुवाथि खामानि मावग्रा बेफोरबायदिखौ जोंहा लानांगौ ज जायोमोन। औ आरो आरो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ मोसौ गारि मैसो गारि बायदिफोरखौ जोङो ओ बानायनानै ओ गोजान लामासिम हान्थिलांनो हायोमोन। लोगोसेयैनो ओ जोंहा मोसौ मैसा ओ फोरखौ मोसा दुं मैसोखौथ जोंहा उम आबाद मावनो थाखायबो जोङो ओयो बाहायनो हायोमोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय एबा सबाइ आबाद एबा बेसर आबाद मावनो थाखाय जों मोसौ मैसा मोसौजों ए बा मैसोजों जोङो हालौनानै हा माइ एबा खोथिया माइ एबाओयो मैगं थाइगं गायजानाय खालामनानै जोंहा बेफोरावहाय मैगं थाइगं गायनो हायोमोन बेफोरनि थाखाय जोङो मोसौ मोसाफोरखौ ओयो गोदोनि समावहाय मोसौ मैसोखौ जोंहा फिनाय जायोम लोगोसेयैनो बेफोरबाय थिरखौ जोङो दानि मुगायावहाय गोबां सोलायनाय नुबोदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओयो दाउ अमाफोरनि गेजेरावहाय जोङो ओयो जेरै ओयो दानि मुगायावहाय ओयो जोङो उम। गोबां ओ जायगा जायगा नुनो मोनदों बि ओ लकेल दाउनि फारा। आरो ओ ब्रयलारनि फारा। आरो बोरमानि फाराम। आरो हांसोनि फारां बेफोरबायदिखौ जोङो। ओयो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय। उम गोदोयो जोंहा बेफोरबायदिखौ ओयो जेबो ओ रांखावरिनि हेफाजाबाव जोङो मोननो हायामोन दानि जुमाव ओयो जोङो बेफोरखौ रांखावरि आरजिनायाव जोंहा ओयो बिजनेस हिसाबै ओयो बाहायनो हमबाय आरो आरो ओ। उहम दानि दिनावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो ओ ओयो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जोंहा गोबां रांखावरि आरजिनो हायो ओयो उहम आरो ओ गावनि नांगौ जानाय ओयो जेरैबायदि ओयो रां रां रांखावरि बायदिफोरखौ जोंना ओयो आरजिनानै लानो हायोमोन आरो ओयो गोदोनि समाव जोङो बेफोरबायदिखौ ओयो जेबो आदब खायदाफोरखौ जोंहा बाहाया। ओयो गोदोनि दिनावहाय जोंहा ओयो गोबां हसथारनि गेजेराव। थाखाय जोङो आदारखौहाय जोंयो ओयो जेबो होनांगौ गैयामोन। ओ जेरै न'आव थांनाय। ओंखाम माइरं बायदिफोरखौ जों होयोमोन। आरो ओ लोगोसेयैनो बोरमाफोरनि थाखाय जोंहा दुब्लियाव ओ गोबां गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां गुवार गुवार जायगा एबा हाग्रा बंग्रा एबा ओयो दुब्लि फोथार दङमोन ओ मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय ओयो न' बां बायदि बायदि सुबुं एबा फ्रा ओ जोबोद खम मोन। नाथाय ओ दानि। बेलायावहाय जोंहा ओ गोबां बेफोरबायदिखौ सोलायनाय नुबोदों गोदोनि समावहाय जोंहा मोसौ मैसा मोसौ मैसोफोरखौ जोङो गोबां बुरजा बुरजा लानो हायोमोन मानो होन नाब्ला गोदोनि दि मावहाय जोंहा हाग्रा बंग्राफ्रा गोबां ओयो गिदिर गिदिर दङमोन। जेरै दुब्लि फोथारफ्रा गोबां गुवार बिनि थाखाय समावहाय हाग्रा मोसौ मैसो बोरमाफोरखौ जोङो गोबाङै लानो हायोमोन आरो। नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा गोबां ओ जायगानि थिग जानानै फैबाय मानोना सुबुं अनजिमाया बां बेनि थाखायनो जोङो न' बां बायदि बायदि रोखोमनि फरायसालि जायगा दखान लामा थामा बानायनायफोरावहाय जोंहा ओ हा खालि गैला आरो दुब्लि खालि गैला बेफोरनि थाखाय जोङो एसे ओ खमखौ जोङो नुनो मोनबाय द बायदियावहाय जोङो मोसौ मैसा लानायफोरखौहाय लोगोसेयैनो दानि दा बायदियावबि गोदोनिफ्राय दासिमहालागै सोलायनायखौ जोङो ओ जोबोद मोजाङै नुुबोनो हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय आ दाउनि अमानि बोरमानि फाराम नुनो मोनामोन। दानि बेलायावहाय जोंफोरबायदिखौ आ नुनो मोनबोदों। बेफोरनो ओ गोदोनि ओ आरो दासिमहालागै सोलायनाय आरो।
सोलायबाय आरो नों औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै।
गोजोननाय थाबाय गोबाङैनो मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय नोंथाङा दा अमा फिसिनायनि बागै।
औ औ दे होमबा ना नोंथां औ औ।